खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा बबेनिमोन?
आंनिया चिरां जिल्लानि आ नोंथांनिया?
आंनिया गफुरनि
अ जागोन दे
दा माने न'खरनि बागै एसे सावरायनो आखाइयाव लादों आरो माने,
अ जागोन नोंथां,
गिबियावनो नोंथांनि फेमिलि मेम्बारखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां ओ जोंनिया दा न'खराव साब्रै दङ आइ आफा ओमफ्राय आदा आरो आं। ओमफ्राय बिनि आगोल जोंहा न नखराव आब साथामबो दंमोन दा आबमोन साथामबो हाबा जाजोब्बाय आरो दा जों नखराव साब्रै गासै ।
अ
औ आरो नोंथांनिया?
आंनियाबो साब्रै दं, आं बयनिफ्रायबो उन्दैसिन आंनि आब सासे दङ आरो आइ आफा दङ।
औ आथसा
ओम दा नोंथांनि बेकग्राउणडनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
आंनिया? औ जागोन ओ दा आं न'खरनिफ्राय बुंग्रोनोसै जोंहानि न'खरा दा आबाद मावनायनिनो सोलियो आरो न'खर हिसाबै बुङोब्ला, बेदिब्ला जोंनिया आफाया आबाद मावो बेजों लोगोसे आयाबो बिदिबायदिनो न'खरनि माखासे मेगं थाइगंआव नांथाबनानै थायो आरो दा आं दासिमाव फरायगासिनो
उम
थ आखै आरो हो दा बेखिनियानो नोंथानिया
आंनिया जाहा आइ आफायाथ सासे माने आबादारियानो।
औ
दा बिदिनो गोबां बोसोरनिफ्रायनो आबाद मावनानै माने बिदिनो दासिबां बिदिनो सोलिना दं सानसे समाव माने बिदिनो हाजिराबो मावो बिदिनो बिदिनो दंबोगासिनो
औ
ओम दा ओरैनो न'खराव मा माफोर आबाद मावो नोंसिनाव
न'खराव बिदिनो गोदो मावबोबाय थानाय ओ गोरान खेथिबो मावो आरो बे दैज्लां बोथोराव मावग्रा खेथिबो मावनाय जायो।
अ जोंनिया बेफोबायदियानो एखेयानो जायो आरो दैज्लां बोथोरावथ जोना ओरैनो माइ आबादखौथ' बयबो बांसि सिनानो मावखायो नङाहोमबा? दा बे माइ आबाद मावखांनायनि जोबनायनि उनाव ओ बेसर माब्लाबा माब्लाबा बेसरखौ फोयो खिन्थु आथिखालाव जोंहा न'खराव बेस खौ फोनाय जाला आरो दा बांसिन जोंहा दालिखौ सानफ्रामबोनि जानाय हिसाबै बायनायनि थाखाय दालिखौ बाहायनाय जायो आरो। ओमफाय बेनि अनगायै न' खाथियाव माखासे लांदां जानानै थानाय हाफोर थायो। बेफोर हाफोराव ओ माखासे मेगं थाइगंफोर गायनाय जायो आरो दा बेबायदि खआ सोलियो नोंथांनि
दा माने मोजाङैनो दङना दाथ।
दा इसोरनि अननायाव मोजां नै दंथयो होनना बुंनांसि
अ।
औ।
ओम जोंनियाबो बिदिनो सोलिनानै दङ
औ।
उम।
ओरैनो दासान्दि बोथोरफ्रा माबोरै सोलिगासिनो
बोथोरा दासान्दि दैज्लां बोथोरजों जाबजों दसे सम अखाबो हायो आरो दसे समनि उनावनो सान्दुंबो दुङो बिदिनो दुङा सुङा दङ माने
अ अ जों थिंनाबो बिदिनो होननांसिगोन दाथ' आङो न'आव थाया बेलेगावसो थायो नालाय फरायनायनि दा नआव आङो सम सम खबर लाहरनायाव खोनायो आरो अखा हादों होननाय बार बारदों होननाय बेबायदिनो सोलाय सोल जाबाय थायो आरो ओमबाय दा आं जे जायगायाव थादों बेयावथ' अखाया खमानो सान्दुं दुंनायखौ बांसिन मोनो आरो। अखाखौ खम मोनो मोनदों
बेसे थाखोसिम फरायखो?
आङो दा माबा ओ एम-ए फर्थ सेमिस्टार दा जोबथा सेम मोनबाय आरो जोबस
अ फरायनाय अ नोंथाङा माने फरायनायनि थाखाय माबाफोर उसुबिदाफोर गोलैदों नामा?
ओ फरायनायनि उसुबिदायाथ थायो सम सम माखासे गावनि नांगौ फोरखौ सुफुंनो हाया आरो नखरनि थाखाय दा बेबायदिनो आङो, फरायनाय समाव बेबायदिनो माखासे स्कलारशिपफोर मोनबोदों आरो दा बेजों एफा एनै हेफाजाब मोनबोदों। दा आङो बे दा आं फरायबाय थानाय समावबो स्कलारशिप मोनदों दा बेनि उनाव आं एसे मोजाङैनो सोलिनो हाथदों आरो एसेबां प्रब्लेम मोनथ'वाखै न'निफ्राय दा स्कलारशिपनि थाखाय नखरावबो उम माखासे रां बिहरनो गोनां जायाखै आरो साननैसोआ। दा बेजोंनो सोलिगासिनो दं आरो। दा प्रब्लेमा ओ सिगाङाव बांसिनानो दंमोन माने जोंनिया फरायनाया गासै साबा जायोमोन नालाय दा बे साबायाव सोर सासेनो रां हरखनो ज बिदि हाखवा जायोमोन आरो आइ आफामोना आं बिनिफ्राय बिनि उनाव आबमोन साथामबो हाबा जानायनि उनाव जों दा सानै आदा आंबो आं दुइसिन आरो सानै फरायबाय थानायाव दा जोंना एसे खम खम गोलैयो आरो दा सोलायनो एसे मोजाङानो दंथयो बेखिनियानो आरो।
होनबाथ दासान्दि मोजाङैनो सोलिना दंथयो होनना बुङ जायोना जिउआव नोंथांनिया
दा नोंथाङा ओरैनो बेसेबां फरायखो
आङो दा माने सेकेण्ड इयार होखांनानै आङो तेजपुरावहायो आइटि आइ खालामगासिनो दायो सेकेण्ड सेकेण्ड इयारावहाय जागासिनो दा बे कमप्लेट जासिगोन। एग्जाम जोब्बानो
अ आचचा अ से सेकेण्ड इयार आइ आइ टि आ बोसोरबैसेनि जायो बोसोरनै ना?
बिदिनो माने बोसोरसेनिबो दङ बस मास मोन थामनिबो दङ सय मास निबो दङ बिदिनो बांसिनानो गोबावसिन समनिया दुइ बोसोरनि जायो
अ नोंथांनिया बेसे गोबावनि ओरै नो
दुइ बोसोरनि
अ जोबसिगोन आरो ना होमबा एबार?
औ
ओ ओरैनो दा अ नों नोंथांनियाव बे दा फरायबाय थानायाव ओरैनो बेसेबां रांनि खरसा जायो
सरखारि नालाय
औ
बारा फैसाबो नाङा एडमिसन खालामनाय समाव आंनिया नैजौ रोजा थांदोंमोन।
औ
बिदिनो दाथ जेबो होनांगौ जाया। नाथाय बिदिनो रुम भारा लानानै थानांगौ जानायाव गाव गावनिफ्राय थाङो।
अ
बिदिनो आरो आंनिया सम सम मा उम
आंनाबो दा जोंना हस्टेलाव थायो आरो आङो दा हस्टेलाव जोंना एडमिसन फिसा बिदिनो ओ थामरोजा थामरोजामोन सिगाङाव। बेनि उनाव जेब्ला थामथि सेमिस्टार मोनदों अब्ला नैरोजा दजौ जादों आरो बिनिफ्राय बाखि बेलेग एडमिसना जोंना न'-न'खराव जोंना रेसन कार्ड दं नालाय। दा बेजो एडमिसनखौ फ्रि नुनो मोननाय जायो आरो
उम जोंनाबो जोंनाबो बे रेशन कार्ड थानायनि थाखाय खम जादों, नङाबा बारा जायो
औ औ।
उम।
दा ओरैनो नोंसिनि आदाया मा खालामगासिनो?
जाहाना आब'सो
अ आब'।
उम आब'आ बियो बि ए फाइनाल सेमिस्टाराव दङो। मोनसे बेना आनजाद होनाया मोनसे थाथ'नाय जादोंमोन। बेनिखायनो फर्म फिलाप खालामनानै दोनदों। इयो होफिननो थाखाय आखायाव लादों।
अ अ
खौ
औ जोंनाबो आदाया आदा डि एल एड कर्स नाय बेखौ बानायगासिनो आरो बेनाबो जोबसिगोनानो एबारना।
औ औ बे बोसोराव ना
औ बे बोसोरावनो जोबसिगोन सेप्तेम्बर मासाव जोबहैनो हागौ।
अ। जोंनियाबो आगस्ट'लागै जोबफैनो जोबफैगोन आथि आइ नि आ
ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव बेबायदिनो आबादारिया बांसिनना सोरबा न खराव साख्रि मावनायफ्रा बांसिन।
जोंनि गामियाव दिनैसिम साख्रि मावनाय बारा गैयाखौनो होनजायो। ओरैनो आबाद बिनि सायावनो सोनारनानै थायोआनो
औ जों गामियावबो दासिमबो साख साख्रि मावनो गैया दिनैसिमबो साख्रि मावनाया गैयैफेर आरो दंमोन नाथाय गुबुनाव थाहैनानै उनाव साख्रि मोननाय आरो बेयो। दा जों गामियाव दा साख्रि मोननानै मावबाय थानाय बिदि गैया आरो।
ओ जों गामियाव बांसिनानो साथामल दं होनना बुंजायो । साख्रि मावनायफ्रा बिनि बांसिन बिसिनानो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खांगासिनो आरो।
अ अ।
औ।
दा बे
उम नों नोंथाङा बुंग्रो दे।
औ दा जोंनिया बिदिनो होननांसिगोन जोंनि बर'फोरनि गामि होनबाथाय बांसिन आबादजोंनो थांनानै थायो नङा होमबा? साख्रि मावनाय एसेबां जों मोननो थाङाखै आरो मोननोबो हाथवाखै आरो इसेबां लिरनाय फरायनायबो जोनोम जायाखै नालाय जोंनि हारियाव बेनिखायनो
औ। नोंथाङा दा नोंनि ओ थांखिखौ मा होनना सानो नोंनि जिउआव
एम ए फरायनाय हिसाबै आं दा फोरोंगिरि जानायनि थांखिखौनो लादों आरो दा बेनि थाखाय माखासे गोबां नाजाबावनांगोन आरो
औ मा आयदानि सायाव माबा अनारशिप लादों।
अ आङो बर आयदायाव लादों बर' आयदायाव लानानै दा आङो जोब फार्स्ट सेमिस्टार मोनबाय बिनि उनाव आङो माखासे गुबुन आनजादफोरखौबो होनो सानदों आरो बेयाव एडमिसन मोनोबा आरो आव माखासे फरायबावनांगौ गोबां दंबावो आरो‌
उम। मोजाङानो नाजाबाय था नोंनि नाज जानायनि सायाव सोनारसिगोन
औ दा नोंथाङा नोंनि फरायनाय जोबनानै ओरैनो मा खालामनो सानदों
आङो आंनि फरायखांनाय जोबनानै बिदिनो माखासे इगजामफोर होनानै नाजानायनो सानदों लोगोसे बे आइ थि आइ नि गेजेरजों नो माखासे सोमोन्दो गोनां कम्पानिफोर कारखाना बायदि बायदियाव जुदि समफोर थांखिफोरा मिलायोबा गावनि गोसोजों मावब्ला बे फोरखौबो मावगोन होननानै सानना दंथ'यो।
औ औ।
उननिया बाखि इसोरनि आख खायाव बेखौनो सान्नानै दं आरो दा।
इसोरनि आखायाव थासिगोन आरो माखासे
औ
औ। आंनाबो बिदि खौनो होनांसिगोन नोंथां।
उम नोंथां बिदिब्ला एसेयावसै खोमा।
औ जागोन नोंथां ओ दोनथलायदिनि गोज गोजोनाय थाबाय
औ गोजोन्थों।